हेलौ औ नोंथाङांजों आं दसे सम रायलायनो हागोन ना नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
औ औ दङ नोंथां
औ दे बिदिब्ला आं नोंथांनियाव ओ नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुगैदों जे बर'फोरनि गाननाय जोमनाय ओ जिफ्रा मा मा आरो हौवाफ्रा गाननाय जि जोमफोरा मा मा? बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ औ हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला आंनो एसे
औ नोंथां ओ ओ जोङो। ओ बर'फोरा जि जोम गानो होनबाथाय नोंथां।
औ।
जोङो बुंनो नांगोन जोंनि ए ओ
औ
दोरों जायो।
औ
बर'
औ
होननाय होननानै बुङोबाथाय नोंथां जोङो
औ
ओ औ गिबियावनो आंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो हौवा आइजोफोरनि मोनसे गानाय मिथिबायना
औ औ
दख'ना होनबाथाय जोंनि माने बर'नि मोनसे बे दुरुं गानग्रा फिसायखौ ट्रेडिसन
औ
नेल ड्रेस होननानै बुंनाय
औ औ
मानसि जोंनि दख'ना बुंनाय लोगो लोगो जोंखौ माने जोंनि बर'नि दख'ना बर' होननानै जोंखौ माने सिनायथिनाय जायो नोंथां मिथि बेना
औ मिथिबाय।
दख'ना गाननाय जायो जों जोंनि बर'फोरा आरो दख'नानि अनगायैबो जोङो बेयो जोमग्रा माखासे आर'नाइ नुयो आर'नाइया जोंनि बर'नि बुहुत मानगोनां। औ मानगोनां जि होनो।
मान गोनां जि।
आर'नाइ दङ' आर'नाइ लायो आइजोफोरा बेनि औ इनिफ्राय रिगि रिगां दङ' फिसाइखौ माने आर'नाइ बायदिनो नुयो आरनाइनि
एसे गुबुन आरो गुबुन रोखोमनि
औ औ बेनिफ्राय जोङो गुबुन फारसेथिं हुवा फोरा
औ
गाननाय मोननो हायो जोंनियाव गाम'सा गाननाय जायो मिथिबायना नोंथां औ गामसा गाननाय जायो बिसोरबो आर'नाइ ओमफ्राय बेफोर दख'नाफोरखौबो जोङो बर'फोरा माने बायदि बायदि गाब फोनानै
औ नंगौ नंगौ नंगौ औ औ नोंथांना एसे नेटर्वाकनि प्रब्लेम जादों नामा आं एसे खेनाबोनायाव उसुबिदा जादों खोनाबायना नोंथां औ औ
दों नामा
एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नोंथाङा एसे मायावबा नेटवर्क नांनाय जायगायाव थांलाय आंनि खोनानायाव एसे उसुबिदा जादों
औ हेल' नोंथां खोनादों खोनादोंना नोंथां थां
ओं दायो मोजांसिन खोनाबाय दहायनिस्राय
औ नोंथाङा नै आं बुंलांनाय बायदिहाय माने दखनाखौ जों जोङो बर' आइजोफोरा माने बायदि बायदि बायदि रोखोमनि गाब होनानै खुन्दुं खालामनानै दानानै लायो आरो दख'नाजों लोगोसे जोङो बर' आइजोफोरा गामोसा गामसा
औ औ
गाबजों औ बायदि बायदि
नंगौ नोंथां नंगौ
ओमफ्राय माने खुंनाय जायो मानो होनोमब्ला जोङो बर' हारि फुरा माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुंग्रा बेखायनो बुंनाय जायो
उम
उम जो फोरनि गानग्रा दख'ना जि आर'नाइ बेफोरो माने मिथिंगाखौ लानानैनो बुंफबनाय होननानै बुंनाय जायो मिथिबायना औ नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आरो आंन' माने साबसिन बुं
अ नोंथाङानो औ नोंथाङानो औ फ्रायानो बुंखाबाय आरो नोंथां बुंनाय बायदिनो नंगौ ओ आंनि बेलायावबो आं बेखौनो बुंगोन ओ बर'फ्रा ओ गाननाय जि जोमफ्रा जाबाय जेनेबा दख'ना, दख'ना थावसि, दाउथु गद, दाउराइ मोख्रेब, आगर गुब बै बिदिनो दिंखिया आगर बैग्रि आगर बेफोरबायदिनि दख'ना गानो आरो नंगौना नोंथां? आरो खासि हाथाय दख'ना खासेव बिखा आगर दख'ना हाजो आगरनि दखना ओमफाय जोमग्रा आलनज जि बिदि आरो ओ बिदिनो ओ बर'फोरनि आइजोनि दख अ नि दख'ना होननानै बुङोब्ला बर' हिन्जावफोरनि गान्नाय जोमनाय जि मेन जि बेन्थ' दख'ना नङा होमबा नोंथां? अ बे दख'नायानो गाहाय होनजायो आरो ओ बियो जेनेबा गोलावा नाइन फुट फ्राम जायो आरो नाइन गु फुटआ जेनेबा ब्रैआ ओ फर औवाद ने उम गुवारा ओ ओ फर्टिवान नङाबा फर्टिथुफोर फुट गुवार जायो आरो नंगौना नोंथां? हेलौ नोंथां आरो बर' हिनजाव फोरनि गावनि बे मेगन खेबनाय ओ गाबनि खुन्दुंजोंनो बर'फ फ्रा समायना आगर एरना लायो आरो नंगौना नोंथां गावनि नांगौ जानायखौ बे दख'नाखौ बे गावसोरनो दानानै लायो नंगौना नोंथां? खोनाबायना ओमफाय दख'ना थावसिखौ बर'फ्रा बायदिसिना गाबनि खुन्दुंजों आगर एरनानै ओ जि खौ दख'ना ओ बे आगर एनाय जि खौनो दख'ना थावसि बुंनाय जायो आरो। खोनाबाय ना नोंथां?
औ औ
बे दख'ना थावसिखौ हाब बा हुखाफोराव बैरा थिया गानो आरो नंगौना नोंथां? आरो सालामलामाथा दख'ना मोनसे थायो सालामाथा दख'नाया जाबाय ओ बेहाय जेबो आगर सागर होनाय थाया ओ बेयो सोलोंनाय मोनसे दख'ना बेखौ सालामाथा होनना बुंनाय जायो आरो। खोनाबायना नोंथां? औ उम आरो बे फारौ मेगननिया आगरनि दख'ना थायो बे मोनसे दख'नाखौ फारौ मेगन आगर दख'ना होनना बुंनाय जायो आरो। खोनाबायना नोंथां? हेल' हेलौ नोंथां आरो खासि हाथाइनि दख'ना मोनसे थायो खासि आगजुनि हाथाइ रोखोमनि आगर बेहाय खासिनि बायदि ओ हाथाइ बायदि ओ आगर एरखांनाय बे दखनाखौ फान
औ औ नोथां